हेल' औ हेलौ नोंथाङा मा खालामगासिनो हेलौ खोनादोंना औ खोनादों ना
अ हेल' औ औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो
नै जिरायनानै दङ स्टाडिआव
औ औ नोंथाङा आरो माबाफोर मावबावो नामा
आं जेबो मावथव दा स्टुदेन्टाव दङ
औ
एक्जाम जोबनानैनो मा दं बेयो आंङो दा
औ जों दा मानि जि दानाय लुनाय बरनि बेफोरखौ सावरायनो नागिरदों नङा होमबा औ नोंथाङा बरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे मिथिगौ नामा
औ मोनथियो जोंनि कालस थार होनोबा जों जोंनि बरनि काल ट्रेडिसनेल ड्रेस सोनोब्लाथाय जोंङो दखनाखौ मिथियो दखना होननानै गुबै ने आरोव बिनि गेजेरावनो मोनसे दंङो जोंनिया ओ दखना थावसि थि होनो आरो
औ औ
औ औ मेन बबे ट्रेडिसनेल बियो
दखनाखौ औ दखनाखौ मा मा रोखोमनि मोननाय जायो आजिखालि माने दख- खनानिबो मुं दं होननानै मिथिनाय जादों बेफोरनि मुंफोरखौ मिथिगौ नामा
दखनानियाथ दखनाखौ प्रदाक खालामो बायदि रोखोमनि दं औ दखना होनोब्लाथ जोंङो जोंनि बिदन दं दखना लांगा दं आरो अग्रं होनो आरोना आरो उम उम ओमफ्राय माथानि होनो मार होनाय औ आरो माखासे
बुंलाय
औ माखासे प्रडाक्ट खालामनाय दंङ
औ
दखना बायदि बायदि ब्रेन्ड नि आलदा आलदा मानि उइबिं पार्सनेलि उइबिं खालाम नानै आलदा आलदा रोखोमनि माखासेया दा सोनारगासिनो दं
खौ बुंनो हागोन नामा?
अ बिबार ब्रेन लफाय होननाय
औ
बेखौ खोनागासिनो आरोना माने आं गाननाय जायाखै आरो आं बांसिन बिदन गानो
औ औ नोंथाङा मा होनो दख'नायाव आगर एरनायफोरनि मुंफोरखौ मिथि
औ औ औ औ मिथिगौ नों फारौ मेगन आरो हाजो आगरबो एरनाय जायो दखनायाव
औ आरो
आरो थाइगिर बिबार आरो माखासे बायदि बायदि बायदि रोखोमनि आगर एरनाय जाया मिथिंगायाव मोननाय नेचारेलि उम
बर' हारिनि आइजोफोराथ' गोबाङानो फालिबो लायो नङा होमबा
औ
फालि फास्रा आरो मा होनो आर'नाइबो दानाय जायो।
औ आर'नाइबो दायो औ।
औ आरो बेफोर जिफोरखौ मा मा खुन्दुंजों दानाय जायो बांसिनानो?
औ बेखौ ना बेखौ जोंनि बा जों उइभिं लेभेलनिबथाय जोंनिया मा होनो जोंनि सि सिंगोल आरो फिसा माने इयार बेखौ थ' थुक्रा होनो आरोना बेखौ माथा माथा होनो। बेजोंबो दायो ओमफ्राय ओइ इन्दि दङ ना जोंनि माखासे औ औ दो दोरोङारि खान्थि बायदि इ जोंबो आरनाइ' बायदि आरनाइ' खौ दानाय जायो आरो आर इन्दिनिजोंबो
औ आरो ओ मा होनो दानियाथ' ओ लाइलन आरो मा मा दं होनदों
औ औ पलिस्टार औ औ पलिस्टार औ आरो औ। सिरि सिल्भनि जिबो औ
गोदोनि ओ गोदोनि जि जोम दानाय आरो दानि जि जोम दानायनि फारागथिफोरखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा?
औ-औ आं एसे फोरमायनो माने आं जाय जिबायदि आङो मोनदांदो बेखौ आङो एसे फोरमायना होनि नोंथांनि।
औ।
नोंथांनि सिगाङाव। गोदोनिया मा माने नेचारेलि मिथिंगायाव मोननायखौनो जोङो मा होनदो जोंनि आजै आजौ माने आबै आबौमोना माने सोनारबोनाय आरो मि थिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि खुन्दुंफोर जेरैहाय माखासे बिफां माखासे बिफांफोरनि जेरै खुन खुनफोरनि बिदि खुन्दुं बानायनाय जायो आरो इन्दि निफ्रायबो खुन दुं बानायनाय बेखौ नुयो आरो ना ओमफ्राय बिदियैनो माने खुन्दुं लुनानै ओ माखासे जि जोमखो बिदि गानोमोन आरो नेसारेलि। नाथाय आथिखालाव माखासे ओ बायदि रो खोमनि ना? बिदि खुन्दुं दिहुन खुन्दुं दिहुनो बायदि माने फिथाइ सामथ बिनि जेरैहाय सिलनियाथ' सिलगाद जोंनिनो बेबो मोनसे माबायाव गोलो यो। बेबो हेन्दलुन डिपार्टमेन्ट बेयाव गोलैयो थेवब्लाबो ना? नाथाय आथिखो बायदि बायदि रो खोमनि
आरो बर'फोराथ' बैसागोआव। ओ दख'ना गाननानै मोसायो नङा होमबा?
औ औ मोसायो ओं।
नोंथाङाबो बैसागोआव मोसाफेरबाय नामा?
आंबो बैसागोआव मोसादौ औ मोसाफेरदों।
औ बर' ओ बर' हारियाव बैसागु मोसाब्ला ओरैनो ओ माबायदि मोसायो आरो मा मा दामग्रा आइजेंफोर बाहायनाय जायो।
औ औ बैसागआवथ' जों मोसायो बेहाय जोंनि ट्रेडिसन एलेबाथाय।
दामग्रा देबग्रा होनोब्लाथाय जोङो ना?
औ।
खाम सिफुं जथा सेरजा बेनो मेन जोंनि।
औ। आरो हिन्जावफोरा माबायदि ओ दख'ना गानो।
बेहाय बिद'न दख खना गाननाय जायो। ओमफाय फास्रा गोजा लानाय जा जायो। आरो ब्लाउसखो गोजा गाननाय जायो।
औ दख'नानि खाालाराबो।
गोमो गोमो गोमो खाालार दख'नानि खालारा गोमो बेजो माने साबसिन जायो आरो।
बैसागोआव बर'फोरा माबायदि ओ मोसायो माने न'खर न'खर हाब नानै जेरै
औ औ।
औ जोंनि औ।
बुंलाय
औ जोंनि माने मोनसे बेयो दोरोङारि खान्थिनो। मोनसे कालसार जोंनि। माने जोंनि ओ आसामनि मोनसे ओम बहाग बिहुनो बैसागु कालचार बेहाय नेमखा न्थिबायदि जोङो अवान देनिफ्रायनो जों स्टार्ट खालामो बैसागु होननानै। खिन्थु अवान देवाव बांसिन जोंनिफ्राय जोंनि ट्रेडिसनेलि बर'नि बायदिब्लाथाय जों अवान देवाव से से बैसागुआव जोङो मोसानायखौ जोङो नुनो मोना बांसिनानो फ्रायानो। माने एरिया ओनसोल लायै ओनसोल ओमफाय जोङो टु देस टु निफ्राय टु टाइम्सनि फ्राय जों माने अ वान टु बैसागुनिफ्राय जोङो न'खर न'खर हाबनानै जोंनि दो दोरोङारि खान्थि बायदियै बैसागुखौ मोसानाय जायो आरो।
औ बैसागो से खालाराव औ बैसागो से खालाराव मा मा खा लामनाय जायो?
जों बैसागोनि से खालार होनोब्लाथाय ना बेहाय जोङो मानसि बैसागु जों हमनाय जायो। मानसि बैसा सागु साननाय जाय जों बेहाय माखासे ओ रिलिजिमस माने धोरोमारि खान्थि बायदिबाथाय बेहाय माखासेफोरा फुजा फोरबो माने नखरारिफोरा मोजांनि थाखाय गावनि गाहामनि थाखाय न'खर न'खर बयबो सुबुंफोरा मा होनदों हानाय मानि फुजा फोरबो खालामो आरो से बैसागुआव। बेनिखायनो बांसिनानि बे खालि माने मोसानाय खौ खम नुसै। खम नुसै बांसिनानो मोसानाय जाया आरो। फ्रायानो नैथिनिफ्राय ओंखारनाय जायो।
औ बैसागुआवथ' से बैसा सागुआव जोङो गेदेर उन्दै गासिबो मान लालायो नङा होमबा?
औ मानलायो औ नंगौ।
आरो बैसा ओ बैसागुआव मोसौ थुखैनायखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा? बोरै
बैसागुनि संक्रान्तिखौ होनो बेखौ सैथो दाननि लारस्ट लास्ट सानखालि बे माने संक्रान्ति सान खालि मोसौखौ थुखैनाय जायो। लाव फान्थाव आरो दि ग्लिलिटिजो
औ। औ आरो बैसागुआव बे मोसौ थुखैनाय समाव ओ खननाय मेथाइखौ नोंथाङा रोंगौ नामा?
औ बेखौ अवान बात थु लाइन्स इदि लिरिसखौ आं बां द्राय एसे गोसोआव गैया एसे बुंनो हागोन लाव जा फान्थाव‌ जालाव जा फान्थाव‌ जा बोस सोर बोसोर एरबाय था, बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा हालुवा बायदि जा।
औ बेफोरनि मिनिंखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेनि मिनिंखौ माने
जेरै आं बु-बुंना होन दे ओ लाव जा फान्थाव जा माने मोसौ खौ बुंदों लाव आरो फान्थाव जानो थिनदो जेनेबा आरो बिमा गायदे बायदि दा जा माने बिमा बायदि बायदि दा जानो होआखै
अ
बिफा हालुवा बाय
बे अ अ स्ट्रं जानो होदो माने गोख्रो औ गोख्रों जानो होदों ओम।
बेनि थाखायनो बे मेथाइखौ खननाय जायो आरो।
औ औ उम नंगौ नंगौ।
अ औ दिनैनिथ फिखौ बेयाव दोनथनाय जाबाय।
औ औ जागोन दे दे थेंकिउ।